हेलोव
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ बुंनायसाय ओ नोंथांनि ओ कल हरनायनि जाहोन आरो सावरायनो गोनांनि आयदाखौ
ओ आ आंनि मोनसे टपिकखौ लानानै बिनि सायावनो सावरायलांनो सानदों ओ बे पिकनि सायाव सावरायजानो नोंथां
औ नोंथां ओ टपिकखौ ओ ओ मोनसे खनसे बुंनो हागोन हाबावगोन नामा ओ नोंथांनि आङो सोदोबफोरखौ आबुङै खोनानो मोननाय जायाखै नोंथाङा ओ मोजां जायगायाव थांनानै रायज्लायनो एबा साबसिन साबसिन जागोन मानो होनोबा ओ सोदोबफोरा आंनियाव फैयाखै आरो नोंथां खोनाबायना नोंथाङा
हेलौ
खोनादोंना
हेल' नोंथाङा खो
आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
हेलौ
औ खोनाखै नामा नोंथा
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय मा होनदोंमोन नोंथाङा
खनसे आबुङै बुंबावबा साबसिन जागौमोन
औ नोंथाङा आं बुंनोसो नागिरखादों नाथाय नोंथाङ
अ दे बुंनोसै नोंथां
औ नोंथां जोंङो माने जोंनि थांनानै थानायावहाय ओ मारै मारै जोंनि थांना थानाय माबाफोर नांगौ बेखौहाय एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोथां
माने आं बुरजायासै नोथां मारै माबाफोर नांगौ माने
माल